खानोदों खानोदों नागासिम हेल'
औ हेल' नोंथां
खोनादों खनादों
खोनाबायना अ खोनाबाय दासो नोंथां खोनाबाय
औ
एसे आपडेट जास सोलिदों नामा
औ
मा खालामदों नोंथाङा
ओ ओरैनो जिरायना दङो नोंथां
से आयदानि सायाव राय लायलायनसै मोनसे आयदानि सायाव रायलायलानसै मा आयदानि सायाव रायलायो नोंथाङा जागायग्रो दो
जां नोंथाङा आयदाखौ नोंथां उम नोंगौ बिदिबा नोंथां फरायनो नोंगौ नों
आंनावथ' आयदाया बारा दे
नंगौ नोंथां जों दिनैनि सावरायनो लानाय टपिकानो जाबाय जानायनि जानायनि सायाव
जानायनि सायाव औ जानायाव आङो नोंथां ओ जोंनि बर'नि अनलाजों दाउ अनलाजों अ औवा मे मेवाइ अनला फाख्रि बेबायदिनो ओ नारजि दोलो नारजिजों अमा बेदर लोगोसे जोंनियाव थाबाय सबायजों दाउ सबाइजों बे सब्बायजों बेदर जायखि बेफोरखौ मोजां मोनो लोगोसेनो बेनि सायाव गुबुन ओंख्रिफोर थाबावबाय दालि आलु बेफोरखौ आं एसे मोजां मोनो जोंना अनलाजों दाउ होनो ब्ला नोंथां अनलाखो अनलाजों दाउखौ जोंनि जि संनाय ओ गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो जोंनाव अनलाजों दाउखौ जोंनि माखासे ओ हाबाफोराव हाथासुनि खुरनाय बैफोरावबो अनलाजों दाउ जों बाहायनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंना अनलाखौ अनलाजों दाउ होननाय लोगो लोगो अनलाजों दाउ माबायदि सङो बेनि सायाव एसे फोरमायना होलायनि अब्ला आरो नोंथांनिखि जुदि बेलेग रोखोमनि सङोबा बे आयदियाखौ नोंथाङा फोरमायना हरनो हागोन एक्सुलि जोंनिथिं अनलाजों दाउखौ गिबियावनो जोंहा माइरंखौ सुना लानानै ओ देना लाबाय बा दानि जुगाव मदार्न हिसाबै ग्राइनडारावबो खायसेया उनना लायो थेवबो जोंनिया देनानै लानाय अनला अनला ओंख्रिया साबसिन जायो साबसिन मोजां गोथावसिन मोनजानो नागिरो अनलाजों दाउ दानि फ्राय आइजो मानसि बा सिख्ला माहारिफ्रा संनो एसे ओ रोङा रोङा मोनो खिन्थु आं मोननाय बा आंनि सिन माबानायाव आंनिबा गोरलैयैनो मोनदों गिबियावनो जोंनिथिं संनायाव अनलाजों दाउखौ सङो होनब्ला ओ गिबियावनो जोङो दैखौ दैजों दैखौ सारायाव फुदुंनानै लाबाय बे सारायावनो जोङो एसे खारैखौ होफाखाबाय खारै होनायनि उनावहाय जोङो ओ दैखौ एसे गोदौ होनाय समाव गरम जानानै गोदौ होखांनायनि समाव जोङो जि देनानै लानाय अनला ओ अन गुन्दै अनलानि जि अन गुन्दै बे अन गुन्दैखौ जोङो बे दैयावहाय ओ मिहि मिहि आखाइजों ओ सारस्रिनानै होयो बा एसे गा होयो आरो जेनेबा बेखौ जों बे जेब्ला जों अन गुन्दैखौ होगोन अब्लानिया बे अन गुन्दैखौ जोङो फिदिंसो एसे खोस्लिजोंबा सेम बुस्थु लानानै जोङो राउन्ड राउन्ड फिदिंनानै बा एसे दैखौ सोमावनानै बेयावसो जोङो अन गुन्दैखौ होयो अब्लानिया जोंनिया मा जायो अन गुन्दैया लाथा खानाय नंला बा अनलाया अनला फिथर थानाय नंलिया अनलाया मोजां पारफेसेयैनो ओ मिक्स जालांसिगोन बेफोरबायदि जायो बे बेनि उनावहाय जुदि जोङो बेयाव जुदि जों ओ दाउफोर होनो बेयाव जों साबसिनै जोंना मा जायो लकेल दाउजों जोंनि अनला अनलाजों दाउया साबसिन जायो बेनिखायनो जों मा खालामो अनलाखौ जों गुबुन सारायावबा गुबुन जायगायाव गुबुन सारायाव एवना लानानै एसे एवनानै बेयाव जोङो हालदै संख्रि फानलु गासैबो मस्लाखौ जों बे बेदराव एवनायाव होफाखानानै बै अनलाखौ जों जेब्ला गोदौवयो अब्लानिया जों बे अनलानि बे बेदरखौहाय गारनानै होयो माने होनानै जों दसे बेखौ ओ गोदौ होयो बा बेयाव गोदौ होनानै जुदि खारैफोर खारैखौ जोङो सेेक खालामनानै जुदि खम बारानि बिबां मोनोब्ला जोंखौ बे समाव जों खारैखौ एसे होदा होजाफिनबावो लोगोसेनो संख्रि खौबो जों जोंना अनलाफाख गोबां ओ अनलाजों जोंथाव जोंना गोबां आयदायाव बाहायो आथा सिं खुरनायावबो बाहाय ओम ओ जों जों अनला ओंख्रिया जोंना जि आइ टेकबो मोननानै दं बर्थमान दा ओ सरखारनिफ्राय बेफोरबायदिनो लोगोसे अनलाजों जोंहा अनलाखौ आंनि उम मिथिनायाव मोनथाम मोनबैसो जायगायाव मिथि ओ बिसोरजों जानो मिथियो अनलाजों औवा मेवाइ अनला फाख्रि अनलायजों अनलाजों बासिगखा अनलाजों दाउ बेफोरबायदि मिथियो लोगोसेनो सबाइ सब सबजों दाउजोंबो गोबां गोथाव जायो बेखौबो आं जोबोद जानो मोजां मोनो लोगोसेनो नारजिजों अमा जोंनि बर'नि फेभराइट थायो लोगोसेनो आरो जोंनि बर'नियाव आरो थाबावबाय जोंहा नाफाम बाथोन गोबां मोजां मोनो लोगोसेनो आरो थाबावो नार्जिखौ उनाव बुंलायलायसिगोन दा नों नोंथाङा माखौ नोंथांनिफ्राय बुंना लाग्रो नोंथाङा जे माखौ मोजां मोनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव नोंथांखौ एसे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय
नोंगौ नोंथाङा फोरमायबाय माखासे जिथुनिखि जोङो अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो अनला ओख्रिया माजों जाजायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा गुवारैनो बुंथ'नो हाबाय नंगौ जोङो गोदोनि मुगायावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ एबाोङोङो ट्रेडिनेल हिसाबै जाबोदों एबा नोंथां बुंनाय बायदि जों अनला ओंख्रि ओंख्रियाव एबा जोंनि माखासे बर'नि जिथुखि जानाय खायद'फोराव माखासे जियाइथेक मोनदों थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रियाबो जि आइटेक मोनदों नोंगौ जों अनलाखौ जोङो ओं अनला ओंख्रि संनो होनोबाथाय एबा जोंनि बर'नि जिथुनिखि ओंख्रि होननानै बुङोबा बे बर'नि ओंख्रियाव दोरों आरो ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जिथुखि अनला दाउ जगदै सबाइ दाउ बे मोननै ओंख्रिया आंनि थाखाय फेभरेट होननानै आं सानो एबा आंनि फेभरेट नोंगौ जों अनला ओंख्रिखौ जोङो जोंनि माखासे हाबा हुखाफोरावबो जों बाहायनाय जायो जे बाहायनाय जायो जेरै हाबा जाबाथाय हाबायाव जे जोङो हाथासुनि खुरो बे हाथासुनि खुरनायावबो जों अनला ओंख्रिखौ जोङो बाहायनाय जायो एबा अनलाजों दाउजों संनानै जोङो अनलाजों दाउजों संनानै जोङो हाथासुनि खुरनाय जायो नंगौ जों अनला ओंख्रिखौ जों माखासे रोखोमनि ओंख्रिफोरजों जाजायो जेरै नोंथां बुंखाबाय जेरै औवा मेवाइ दा जिथु दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो अनलाजों जोङो औवा मेवैखौ जानो हायो ना नाथाय जोङो मेसें बोथोरफ्रावो माखासे जों हाग्रानि जिथुखि मैगं थाइगं जेरै खरमफुलफुरुम बायदि बायदि रोखोमनि बेन्दों बेनलाफोर जों अनला ओंख्रिखौ जानो हायो थिग बेबायदिनो अनलाजों अमा बेदर अनलाजों अनलाजों अमा बेदर बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर जों बिदिनो मेसें बोथोराव जों मा जोंनि जों जे हाग्रा मोननाय जिथुखि बासिग बिबार होननानै जों बर' मिथियो बे बासिग बिारखौदों जों अनला ओंख्रिखौ जानो हायो नोंगौ अनला ओंख्रिया जोंनि देहानि थाखाय मोजांबा जोंनि मोजां आरो जों अनला ओंख्रिखौ बानायानानै थाखाय एबा संनो थाखाय जोंनि थाखाय मोनसे जिनिसनि जिनिसनि गोनां नोंगौ जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो सं सङोबाथाय जोङो खारै होननाय मोनसे बुस्थुवआ जोंनि थाखाय गोनां जोंगौ जों खारैखौ माबोरै बानाय होननानै जों बुङोब्ला आरो जों खारैखौ जोङो जोङो न'आवनो थानाय ज जिथुनाखि थालिर बिफां एबा थालिर बिफां थालिर बिफांखौ जों दानफायनानै बेखौ थुुब्रा थुुब्रा दानस'नानै थालिर बिफांखौ जोङो जिरनानै सान्द'आव फोराननानै बेखौ जों सावनानै बिनि हांगारखौ जोङो दैयाव सोमनानै बिनि रोसिखौनो जों खारै बानायनाय जायो नोंगौ जोङो बर' हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै जों खारैखौ जायो नाथाय जों गुबुन एबा टाउन सहरफ्राव जों माखासे खारैनि अनगा जों सदाफोर बाहायनानै बाहायनानै जोङो खारै ओंख्रिखौ सं संनायखौ नुनो मोनो आरो जों गोदोनि दि दिनाव दिननि एबा जोंनि जिथुनिखि दानि ओंख्रि हबा अनला ओंख्रि संनायखौ आ एसे बेलेग नुनो मोन्दों बा बेलेग नुनो मोनदों एबा सोलायनाय नुनो मोनदों अनला ओंख्रिखौ जोङो मोजां संनोबाथाय जोङो अनला ओंख्रिया गेसाव संनाय आरो अराव सं संनाय गोबां फाराग दङ नंगौ गेसाव अराव संनाय गेसाव संनायनिख्रुइ अराव संनाय अनला ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो नोंगौ मेसें बोथोरावबो जों अनला ओंख्रिखौ जोङो माइ ओंखाम गोरलै जानाय होननानै बुङो जायखौ जों बे ओंखाम गोरलै जानायबो जोङो अनला ओंख्रिखौ एबा जोङो माइ जाजेननायाव जों बे अनला ओ खौ बाहायनाय जायो नोंगौ सबाइ होननानै बुङोबा जोङो मेसें बोथोराव जिथुनिखि मोननाय मेसें बोथोराव जिथुनिखि जों गायो फैयो जोङो बै सबाइखौ जोङो माखासे जोङो बिजनेस हिसाबैबो जोङो माखासे सुबुंफोरा फैयो फैयो फोननानै बे मेसें बोथोराव जोङो गोदोनि दिनफ्राव जोङो हाबाफोरावबो जोङो सबाइ ओंख्रिखौ होनाय नुयोमोन नाथाय दानि दिनाव जों दालि ओंख्रिखौ होनायनि नुनोमोना नंगौ दालि ओंख्रियाब जोबोद मोजां बिदिनो दालि सल दालियाबो जोबोद मोजां सबाइ ओंख्रियो जोबोद मोजां नंगौ बिदि जानायनि बेलायाव बेदर होननानै बुंनो थाङोबा जोंनि बर'नि थाखाय बा जोंनि थाखाय अमा बेदरानो बेस्ट होननानै जों बुंनांगोन नोंगौ अमा बेदरखौ जोङो जानांगौ नाथाय सम मथे जानांगौ जोङो सानफ्रोमबो जुदि जोङो बेदर फिसायै जों जाबाय थायोब जोंनि देहायानोरजि जालांगोन आरो जोङो जुदि सानफ्रामबो जों जुदि बेदर जायोबा जोंनि माखासे जोंनि देहानि माखासे माखासे अंग'फोर किडनि लेभारफोराबो माखासे बेमार जालांनायनि चान्स जायो नंगौ बेनिखायनो जोङो बेदर जानाय हुदाफोरखौ एसे खम खालामनानै जुदि बेदरनि अनगायै जोङो मोजां बुस्थुफोर जायोबा जों जुदि जोंनि सुबुंफोरखौ आं नुदों जे जोंनि गामि ओनसोल सोरनिबा जोंनि खाथि खालानि सुबुंफोरखौ जों नुदों जे सानफ्रामबो बेदर नङाबानो ना बेदर नङाबानो ओंखाम जायैखौ जों नुनो मोनदों एबा नुनो मोनदों नंगौ जोङो बेदरखौ जानांगौबाबो जोङो माने सानफ्रामबो जुदि जानाया जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि देहानि थाखाय गाज्रि बेनिखायनो जोङो साम फ्रामबोजायालासिनो जों जुदि सप्तायाव खनैबा खनथामफोरल' बेदर बेदरखौ जानांगौ एबा ना बेदरखौ जानांगौ। सानफ्रामबो जुदि जाबाय थायोबा देखायानो थायो गाज्रि बेनिखायनो जितुथु जों अमा बेदर दाथ' गरम बोथोर गरम बोथोराव जोङो खोब खम जानानै जेनेबा जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि जिसेखि लकेल ना सथु दा दैज्लां बोथोर लकेल दैजां बोथोराव गोबां नाफोर मोननाय जायो लकेल नाफोर मोननाय जायो जुदि अमा बेदरजों जाय थ' जोङो नाफोरखौ जुदि जायोब्लाथाय जोंनि मोजां देहानि थाखाय मोजां। आरो मोजां दा गरम बोथोराव जितुेु जितु अमाया जोबोद मेजेम मेजेम आरो जुदि मेजेमजों लोगोसे जोंनि देहाखौ माखासे जोबोद मेजेम दं बे मेजेमजों लोगोसे बेनि थावजों अमानि थावआव हाबनानै जोंनि देहायाव माखासे एफेक्ट बेफोर खालामनायखौ जों नुनो मोनो। माखासे गरमनि सायाव बांसिन गरम जोंनि देहाखौ गरम खालामनायखौ जों नुनो मोनो ओंखायनो जोङो अमा बेदरनाय जायगायाव जुदि नाफोरखौ जों जुदि जायोब्ला मोजांसिन जायो होननानै सानो नोंगौ दा जों गरम बोथोराव जोंनि गोबां जोंनि खायद'फोर मोनो जे गेजेरजों हाग्राफोराव जों गोबां मैगंफोर मोनाब मोन मोनलाबायो जेरै जारि थास' थास' आथिं थिं थास' बिबार गोबां रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं मोनो जों गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मोनो आरो गोबां मैगं थाइगंजों जों बायदि बायदि जों ओंख्रि संनानै जानो हायो जिहेतु जोङो जेरै नार जारि स संनानै जानो हायो अनलादों नागोरि बेफोरबायदि जोंबां रोखोमनि जों ओंख्रि सं संनानै जानो हायो जेरै थास'जों ना थास'जों थास' बिबारजों दाउ बेफोरबायदि जों गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ जोङो संनानै जानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंबाय गोबांनो ओ जोंनिया ना ना बेदर फोरफोरखौ जोंनो जायो ओ गोबां जायाबाबो बा मोनसे बासिनानै मोनसे टाइम टेबोल पिरियदआव जानांगौ होननानै गोबां जाबाय थायोब्ला जोंना देहाया एसे ओ प्रब्लेमाव बेमार आजार जानायनि चान्स बिनिखायनो मिथिंगायारि बुस्थु जिनो मोनो बेफोरखौ जानाया जोंनि थाखाय देहानि थाखाय साबसिन जायो अब्लाबो जों ना बेदरखौ गेजेर गेजेर जाजायो बे खोथाखौ नोंथाङा बुंनो ओ थिग बेबायदिनो आंबो बे खोथायाव ओ मानियो बेफोरबायदिनो जानांगौ जोङो जेसे से हायो बांसिनानो जों मिथिंगायारिजों मिथिंगायारि ओ जानाय लोंनायजों जों सोनारना थानांगौ नाथाय नोंथां रायलायबावनो समथ' लुगैदोंमोन अब्लाबो जोंना टाइमा जानानै फैबाय ओंखायनो दोनथ'लायनोसै खोमा स सानदों माने उन समाव लोगो मोनफिनलायसिगोन
थेंक इउ थेंक इउ।
थेंक इउ।